हेलौ हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनाबाय नोंथां।
औ औ
खालामदों नोंथाङा दायो
ओ दा दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथां दसे
औ ओंखाम जाबायना फुंनि?
जाबाय औ जाबाय
औ मा ओंख्रिजों जानाय जाखो?
ओ मा ओंख्रिमोन जोंथ' दासान्दि हस्टेलावसो थायो नालाय ओ दालि ओंख्रिया दालियानोसै इनिफ्राय ओ फाजा दोंङो मोनसे घुगनि आलु मटर दो जाबाय आरोना ओमफाय नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
औ नोंथां आंबो जानानै बरतमान जिरायना दं आरो दायो।
अ उम उम उम ओ बिदिनो औ औ
माबा मोनसे टपिक लानानै रायलायनोसै जों ना?
औ औ औ जायो।
उम जिहेथु नोंथाङा ओ दायो फरायबाय दं नङा होमबा?
औ औ नोंथां
जेनेबा जोङो ओ गोबां सोलोंबोनो मोनबोयो नङा होमबा? आरो ओ सोलोंनाया ओरैबायदि जेनेबा जोङो ओ मोसानो सोलोंनो हायो आरो गेलेनाय गेलेनो हायो मेथाइ खननाय सोलोंनो हायो गोबां बिदिनो नि थायो आरोना बेयाव नोंथाङा बबे मोनसेखौ गावनि आंगो होननानै जेनेबा आंगो माने नों गेलेनो माने जाय जिखौ मोजां मोनो बै माने बे बिथिङाव नोंथाङा माखौ ओ सायख'ना लायो जेनेबा?
अ अ अ जेनेबा ओ नोंथाङा बुंदों जेनेबा माखौ जेनेबा आङो खालामनानै मोजां मोनो एबा ओ माखौ जेनेबा आङो आंनि जेनेबा दिनै नोंगौ दिनै मानो होनोब्ला जिहेथु जोंहा दिनै ओ मानसिफोरा दिनै सुबुं अनजिमाया जोंनि बुहुमाव जेब्लानिफ्राय ओ बांनो हमदों अब्ला समनिफ्रायनो जोंहा ओ दिनै थांना थानायाव जोंहा गोबां गोब्राब जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो ओ थांना थानो थाख खाय दिनै जोंहा ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दिनै जोंहा ओ गावनि उदैखौ सुंफुंनो थाखाय आदारनि गोबां गोनांथि दङ जोंहा जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो जिहेथु जों मानसि सुबुं माहारिया थांनानै थानो गोनां जायो बुंहुमाव दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ दिनै बे समाव जानाय लोंनाय ओ आनो जा दिनै थांना थानायाव बायदिसिना जोंओ मानसिनो बायदिसिना नांगौ जानाय मुवा बेादफोरखौ जोङो दिनै फैसानि गेजेरजोंसो जोङो बाय थानो गोनां जायो दा दिनैनि जुगाव जोंहा रां नङाब्ला जेबोआनो जाया। बेनिखायनो दिनै ओ जोङो रां नांगौब्ला दिनै गोबां रोखोमनि जों खामानि माव खामानि मावनो नांगोन बा बायदिसिना जोङो जों गेले रां फोरखौ जों बायदिसिना खामानिनि गेजेरजों जोङो आरजिनानै लानो हायो जेरै जोङो दा नोंथाङा दानि बुंदों माबा गेलेनाय ओ बा मोसानाय सुरनाय मेथाइ रोजाबनाय बा आरो बिजाब फरायनाय दा बिनि गेजेराव दा जों बांसिनानो जोङो नुनो मोनो जे दिनैनि गेजेराव जोंहा ओ सोलोंथाइ गिबियावनो जोङो ओ सोलोंथाइखौ जों लाग्रो नांगोन। बेनिखायनो आङो दिनै ओ दिनै सोलोंथाइखौ आङो ओ सेलेक्ट खालायो जेराव आं सोलोंथाइखौ लाग्रोनानै उनाव जोङो ओ बायदिसिना रोखोमनि जाहाथे जों खामानिखौ मावनो हायो। बेफोरबायदिनो दिनै आरो आं बेखौे सेलेक्ट खालामबाय बिदि नङा जे दिनै सोलोंथाइखौ सिलेक्ट खालामनायनि गेजेरजों जोङो ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो हागोन बा ओ बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ गावनि जिउआव देरहासार सोलोंथायाइल बेफोरबायदि गोजौ थाखोआव दावखा दाव दावखो होनायाव ओ खामानि मावा गासैबो बिथिंनिफ्रायनो ओ दावगानो हायो। जेरैबायदि जोङो मोसानाय दिनै मोसानायाबो दिनै ओरैबायदि जोंहा ओ गोजौ थाखोआव दावानो दग-दावगानो हमबाय जेराव जोङो मोसानायनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि जिउ औ दैदेनलांनो हायो औ औ बेफोरबायदिनो ओ दिनै बुंनो हागोन दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हा
औ बंनैसो नोंथां बिदिनो आरो जोंनि जिउ जेनेबा ओ दायोथ सुबुं अनजिमायाथ बांखाबाय आरो लोगोसे जोंहा फरायनायनि अनजिमायाबो गोबां बांनायनिफ्राय बांबोबाय नङा होमबा नोंथां? दा दिनैनि जुगाव थ बादाय-बायदा-बादायलायनायसो नङा
औ
गोबां बादायारिनि गेजेराव जेनेबा सासे सानैखौल सायखना लायोना दा बैफोराव जोंबो जेनेबा ओ सायखजानो थाखाय जोंबो गोबां खस्थ खालामनानै ओ सोलोंथाइ लानो गोनां जायो। जेरै जोङो गोबां बि बिदिनो एक्सट्रा जेनेबा उफ-उफेरा जेनेबा जोङो बैफोरखौ जेनेबा बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय गोबां रोखोमनि जोङो सोलोंलांनो गोनां जायो। जेरै जोङो ओ मोनसे साख्रि जेनेबा पलिस साख्रि फोरावनो होन नोङो जेनेबा बेयावथ फरायनायनि गेजेरजों नोङो माखासे ओ खारनाय बारनायबोथ नोङो सोलोंलांफानो गोनां जायोना बैफोर बायदियाव जोङो जेनेबा ओ रेडि जालांनो हानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जेब्ला ओ गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो अब्ला जोङो गावजों लोगोसे जोङो नखरखौबो सालायलांनो हानाय जायोना बेनिखायनो जोङो दानि जुग गाव जोङो ओ बे बादायलायनाय मुगायाव जोङो माने ओ एसे खस्थ खालामनानै खस्थ खालामनो हायोब्ला माने गावनि आयथिङाव गसंथानानै लोगोसे बिमा बिफा थायो नखरफोराव फोरखो जोङो आरो गोजोनै ओ फिलांनो हानायनि माखासे लामा मोनो आरो नोंथांनि लाइफआव गोदो जेनेबा उन्दै समनिफ्रायनो फरायबाय दासिम नङा ब्ला बैबायदि फरायनाय समाव नोंथांनि जिउआव गोबां जेंना नुजादोंना नोंथांनि जिउआव ओ जेंना नुजायालासिनो माखासे मोजाङैनो फरायनो हानायनि सुबिदा मोनबोदों बेनि बागै दे एसे
औ औ ओ आंनि लाइफ औ नोंगौ आङो जेब्ला उन्दै समनिफ्रायनो ओ नआव थानानै आङो गामियाव थानायदो जोङो देरदों लावबोदों ओ जेराव आङो दिनै सोलोंथाइनि बि थिङाव बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंहा ओ स्पेसियेलि जोंहा नंगौ नखर फोरनिफ्राय जेनेबा ओ बेफोरबायदि आंखौ फरायनाङा बा माबानाङा होननानै बेफोरबायदि आंहा जेबो बेफोरबायदि गोदोर आंहा उसुबिदा फैयाखै। मानो होननानै बुङो ओ दिनै सोलोंथाइनि सोमोन्दै ओ गासैबो मिथिखायो जे सोलोंथाइखौ जोङो दिनै ला थारनांगौ बेफोरबायदिनो आङो ओ उन्दै समनिफ्रायनो फरायबोबाय जेराव आंहा इसिबां इफोरबायदि ओ गेदेर उसुबिदा फैयाखैमोन। नाथाय ओ आंहा उसुबिदा बुङोब्ला जेब्ला आङो एल पि स्कुलफोरावथ आं बेफोरबायदिनो उन्दै समाव आं आलो गोजोनै आङो फरायसालियाव थांनाय फरायबोदों। थांदों जादों ओ फरायसालिफो ओंखाम मोनजायो। बेवहायनो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबागो बेफोरबायदिनो मोनसे समाव आंहा असिदा जादों होननानै बुङोब्ला जेब्ला आङ ओ द' थाखोआव फरायबाय दंमोन अब्ला आङो बै समाव आं बेफोरबायदि नौगौ बादि आङा ओ साइकेल खेलफोर गैयामोन बा थांलाय फैलायनि थाखाय आंहा एसे। उसुबिदा जायोमोन ओ सिबांबो गोजोन जोंनि फराय ओ गोजौ फरायसालिया जेराव जोङो से किलमिटारसो थांबानो मोनोमोन आरो। अब्ला आंनि जिउआव ओ बेफोरनो एसे उसुबिदा होननानै बुङोब्ला बुंनो हागोन। ओ बिनि अनगायैथ बेफोरबायदि जाना बिजाबफोरखौ बोन जाबा बायदिसिना फैसा फोरनिबा मा जानाय लोंनाय फोरनि थाखाय ओ आं नांगौ बायदि मोनदोंमोन।
औ
फ्राय ओ बेफोरबायदिथ आं गोदोर जेंना दिनैसिम आं दिनै फरायबोबाय बा दिनै लिरबोबाय बेवहाय आंहा फरायनायफोराव बो बेफोरबायदि गिदिर उसुबिदा मोनाखै जेराव ओ न'आव फरायनो थाखै ओ जों टेबुल चेयार बा बायदिसिना रोखोमनि हरफोरावथ जोंहा फरायनो थाखाय जोंहा बाल्बनि गोनांथि जायो लाइटनि गोनांथि जायो जेंबो गेदेर जेंना नुजा थियाखै नाथाय ओ जुदि बुंनो थाङो बे आंनि बे फरायनाय सम समाव जेब्ला आं फरायबोबाय बेहाय आंहा ओ फरायनायाव एसे डाउन जागोन मा माब्लाबा समाव दाउन‌ बो
औ जायो जायो जायो
अब्ला जेब्ला ओ जोंनि गेजेरावथ गियाना दिनै गोबां रोखोमनि जौगाबाय
औ औ जौगाबाय जौगाबाय
जेबो मबाइलानो गैयामोन जेब्ला आङो हाइ स्कुलसिम फरायदोंंमोन अब्ला जोंनि गेजेराव मबाइल बा टेक्नलजिफोरा एसिबां माने गोहोम खोख्लैनो हादों जोंनि जिउआव नाथाय बेफोरबायदिनो जोङो ओ क्लास इलिभेन टुवेल्भ बेफोरबायदि मोन अब्ला मबाइलफोरा एसे जोंनि गामिफोराव एसे गोसारनो हमबायमोन जेराव भिडिय गेमिं बायदिसिना रोखोमनि फैदोंमोन बेवहाय आंबो माने ओ भिडिअ गेमिंफोरखौ जायखिजाया फ्रि फायार पाबजि बायदिसिनाफोरा
उम उम औ औ
बो मबाइल बायदिसिना लादोंमोन आरो गेमफोर गेलेनानै एसे टाइमफोरा आंहा ओरैनो वेस्ट जालांदोंमोन
खहा जादों आरो माने बेफोराव नोंथां जेनेबा जोंथ दायो फरायनाय सम गोदोनिफ्राय फरायबाय थानाय सम ना बेफोराव जोंहा माखासे लोगोफोर सायखना लानो गोनां जा जायोना जेराव जोंहा ओ लोगोफ फोराबो अनेक जेनेबा रोखोमनि थायो नालाय। जे सोरबा सोरबा गोबां फाल्थु थायो आरो सोरबा सोरबा नोंखौ बुजायग्रा मोजां लोगोफोरबो मोनो। दा बैफोराव जोङो लोगो साय खना लानो रोङोबा जोङो जिउआव ओ जि दावगानाय जि थांखि बेफोर बैफोराव थांनायाव जोङो लोगोफोरनिफ्राय माबा फोर बिहोमाफोर मोनो नामा दे एसे से बुंदों बिनि बागै।
औ औ ओ दिनै जोङो ओ लोगो सायखना होननानै बुङोबाथ दिनै ओ नोंगौ जों सरासनस्रायै मानसिफोरा बुङो जे दिनै ओ मायबा मोनसे जिउआव जौगासार जानोब्ला जोङो गिबियावनो ओ सासे स्टुडेन्टआ ओ जुदि मोनसे फरायसालियाव एबा जायखिजाया गोजौ फरायसालिफोराव जुद दि मुं थिसनोबा बेवहाय जों गिबियावनो लोगोफोरखौ मो होननानै सायखना लानांगौ होननानै बुङो नोंगौ। नोंथांनि बाथ्रायाबोथार ओ दिनै जोङो फरायसालियाव थांनाय लोगो लोगोनो बा जोङो बिजाब फरायनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ जायखिजाया मानसियानो थांखि थाखायो। जेराव जोंहा बेवहाय ओ थांखि महरै सोरबा मोसानानै मोजां मोनो ब्ला मोसानानै जुदि मोजां मोनो बा बियो बै मानसिया दिनै मोसा सानायखौ लानानै ओ गोबां सिरियास बा लाइफाव जौगासार जानो लुबैयो बे मोसानाय मानसिजों बिदि नङा जे बे मोसाग्रा मानसिया बहाबा पाबजि गेलेग्रा गथफोरजों बा बिनि सि गारेट सोबग्रा गथफोरजों बेजों थायोब्ला अब्ला बिनि गोरोबा माने मानो होनब्ला बियो मोसानो दा मोसानायफोराव जेनेबा गोबां प्रेक्टिसनि गोनांथि जायो मोसाबाय थानो गोनां जायो बा गारनानै जुदि नों बेवहाय बेजों थांनानै नों जुदि पाबजि गेलेहैयोबा फ्रि फायार गेलेहैयोबा बा नों सादा बिरि जानानै नोङो जौ सेरेब लोंनानै जुदि समखौ जुदि नोङो ओरैनो खि हगारहर
दामाने औ
जा लाइफनि थांखि जाखौ नों खालामनानै मोजां मोनो बे नोंनि एसे
औ
खोब माबा माने बेवहाय नोंहा एसे उसुबिदा फैयो ओ दिनै फरायनाय याथ जोंहा गासियाबो दंखायो बिदि नङा जे जों दिनै सोरबा बुङो जे दिनै जोङो फैनानै जोङो इउमाल बाइक बायदिसिना जोङो ओ फरायसालियाव थाङाब्ला लोगोखौ मोजाङै सायखनांगौ नोंगौ जों सायखनांगौ नाथाय बिदि नङा जे जोङो ओ माने गासैजोंबो जोङो लोगो जायालसेनो थानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मानसि जाहाथे जोङो बुहुमाव लोगो मोनखायो अब्लाबो जोङो बिसोरजों गोरोबनानै थानो नाजानांगोन ओ नाथाय जोङो सोआव लाखिनांगौ जे ओ नों नोंनि थांखिया मा जों जोंनि थांखिखौ माब्लाबा माव गारनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला ओ जों जुदि गुबुन जों
उम उम औ औ अब्ला औ अब्ला जों जोंनि थांखियाव मोनहैनायाव माने गोब्राब जायो आरो मानो होनब्ला जोङो फा बिसोरजों माने ए बेखाराव थांफानाय बायदि जाहैयो नालाय औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ दोनथनाय जासि गोन नामा गोजोननाय था ओ गोजोननाय थाबाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेबायदि सावरायनो मोननानै दे नोंथां ओनबा।